हेलौ नोंथां औ खोनादों दा औ मोजाङै खोनादों दे
बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो मोजां ओ बावहोग्रोयनाय थाबाय
औ अब्ला जों दिनै मानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथाङा कल खालामदों
औ आं नोंथांनियाव ओ दंफांफोरखौ जों माबायदि गेवनांगौ माबायदि गायनांगौ बा दंफां गायनोब्ला मा जायो बा दंफां गायनानै जोंङो माबायदि खौ आं नोंथांनिाव मोन्थिनो लुबैयो आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि सोंथि बा टपिकआ ओरैनो जों जोबोद ओ ओंथि गोनां ओ मोजां ओ दा जों दं खम होनोब्ला जोंङो थारैनो जों दंफांनि खोथा बुंबा जोंङो जोंनि मिथिंगा आरो आबहावा बे सारैनो दंफांनि सायावनो सोनारनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बारहावा बोथोर अखा हानाय बेफोर गासिबो आरो बोथोरखौ थि जबाय लाखनाय बेफोरो दं सेनिसो नुनायखौ नुनो मोनो दा बेखौनो नोजोर लाखिनानै जोंनि भारत हादराव बा दुलाराय बुहुमावनो
औ
बा मे खालाराव ओ दंफां गायनायनि दिन लायो। ओ जोंनि आबहावा खौ माने मोजां दिदोमै लाखिनो थाखायनो लानाय जायो दा नंगौ नोंथां दा दंफां होनोब्ला थारैनो जोंनि माने बा मोनसे नागारहायै गुबै आयदा नुयो बा मोनसे बेसाद दा बे दंफांखौ जोङो गायनांगौ आरो बेखौ जों बोरै गायनांगौ होनोब्ला आं बेखौ बुंगोन गिबियावनो जोङो आबाद फोथारफोराव दंफां गायखायो खोनादोंना औ दा जोङो दं फांनिफ्रायबो मा खासे गोबां बेसाद फोरखौ जों मोननो हायो। जेरै बन बिदिनो दंफां काट बेफोरखौबो जों मोननो हायो। दा जों दंफांखौ बहा गायनांगौ दंफांखौ जोंनि लामा लामा बिदिनो हायरड बिदिनो गामिनि लामा लामा फोराव जोङो खेथियावनो जों गायग्रोनांगोन आरो बे दंफाङा देरोब्ला थारैनो जोंनो बे साया आरो बिदिनो लामा लामा थांनायाव हान्थि लांनायाव माने गुसु माने जोंखौ मेंग्लिहोनाय नङा थाजिम खालामगोन आरो बहाबा थाथ'नोब्लाबो जोङो मोजां बार गुस बार मोनगोन आरो बे गारि मथरजों बिदि
औ
बिरखारनाय हाद्रिफ्रा बे दंफां बिलाइ ओ सिथाबनानै थागोन जाउनाव जोंनियाव माने बांद्राय हाद्रिफोरनि नांनाया माने जोंनियाव जानाय नङा आरो नोंथां दा बियो जाहैबाय लामा खोन्दोनि दा आरो आंनि सियाव बुंगोन जोङो दंफांखौ ओ गायनांगौ आरो गायनायजोंल बो जों दंफांखौ रैखा खालामनो हाया नोंथां खोनादोंना जोङो दंफांखौ ओ दंफां खौ जोङो गायनांगोन जोथोन लानांगोन आरो जों दंफां दाननायखौ जोङो नागारनांगोन दा गोनांथि जायाला फानो दं फां दाननानै माबा फसथा फसं होनबा कम्पानि माबा आबाद फोथार बानायनायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा नोंथां दा दोनै गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ दाननायनि थाखाय जोंनि दुंथाइ जोंनि आबहावा बोथोर बियो माने दिदोम नागला ओ जेरै जाय समाव अखा हानांगौ बे समाव जोङो दिनै अखा हाला आरो जाय समाव अखा नाङा बे समाव अखा हागोन आरो दुंनायाबो नांगौ बारा दुंगोन गोदो बे मोन बिनि रुजुनायाव दिनै गोबां बांनो हमबाय दा बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय दंफां लाांफां लाइफां दाननाय दंफांनि रैखाथि गैयि दा गोदिर बिफां गिदिर गिदिर दंमोन बिसोरो जोमैफोरखो हमथाना लाखिनो समाव अखा समाव बार समाव बोरो माबे जोंनि गेजेराव माने जायोमोन आरो बिदुंफोरा मोजां जायोमोन। जाहोनाव जोंनि सुबुं सम्पद होन बा जिब जुनार होन जोंनि फोराव माने जाय बेरामफोरा जोंनियाव सोमजियामोन दा बेफोरो माने बांद्राय दाननाङा गायनायजोंल' जानाय नङा दानि साखाथियाव थानानै ओ फट' लानानै आपलड होबा होनायजोंल' जानाय नङा दा जोङो बेखौ गायनानै जोथोन लानांगोन। नांगौ जानाय हासार, दै, बेखौ जों जुगायनांगोन आरो जि थांखि लादों बेखौ गिदिर खामनांगोन नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो ओफ्राय गोबां बेसादफोरखौ मोननो हायो दा जेरै माखासे दंफां बेसेन गोसा बेसेन गोसा फोरखौ जोङो। आबाद मावनो हायो जाय दंफांफोरा माने बांद्राय गिदिरबो जाया जेरै सन्दन बिदियैनो टिथासाब गाम्बारि बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे बादाम बा सन्दननिफ्राय धुप बा आगोर आगोर दंफांनिफ्राय आगोर बाथि आरो माखासे सेनफोर मोननो हायो बुथुमनो हायो। आरो ओमफ्राय जोङो रां खाउरि खामायनो हायो नोंथां। खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
दा आङो बेखिनिखौनो बुंना दोनबाय नोंथां दा बेनि बागै फंनैसो बुंगोनखो आं नोंथांनाव खावलायनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जा बुंदों बेफोर गासैबो नंगौ सैखो। ओ जोङो बिफांखौ गायनांगौ ओ। औ खोनाबाय दा?
गोसा गोसा बुं।
औ नोंथाङा जा बुंदों बेफोर गासिबो नंगौ सैथो। ओ जोङो दा बुंनाय बायदिनो दा मे फालियो जोङो ओ मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय जायो। बे मलुगनां आबहावा सानखालि जों आबहावाखौ मोजाङै लाखिनायजों लोगोसे लाखिनो थाखाय ओ साफ्रोमबो जोङो बिफां गायो बा बिफां बिफां गायनायनि मोनसे हाबा फारि लायो। ओ फरायसालि गामि गफा बा बिदिनो जोङो बेफोरबायदि बिफां गायनायनि जोङो प्रग्रामखौ लानायखौ नुयो बा जों लाबोगासिनो दं आरो। बे बिफां गायनायजों लोगोसे जोंनि जा बोथोरा मोजां थायो जोङो जोंनि बे बेआव अखानि बोथोराव जोङो अखा मोनगोन बिदिनो बांद्राय सान्दुं जानाय नङा सान्दुं जोंनि जा गरम बे गरमा बांनाय नङा बेफोर मोजाङै गासैबो बोथोरखौ मोजाङै हमथानो थाखाय जों बिफांखौ गायथारनांगौ। लोगोसे जोङो। ओ बिफांफोरखौ गायोब्लासो जों थान्दा बेबायदि मोनगोन आरो नोंथांआबुंनाय बायदि।
औ।
बिफां फोरखौबो जों। ओ लामा सेर सेर गायनांगौ मानो बुङोब्ला ओ जोङो जेब्ला लामा सेर सेर गायो अब्ला नुनायावबो ओ जों मोजां समायना नुयो बिदिनो। जोङो लामाफोराव। जोनो थाङोब्ला बेहाय जिरायनानै दसे सम। जोङो ओ बारबो जानो हायो बेफोरनो गोबां ओ सुबिदा जायो आरो जों। बे लामा सेर सेर। जुदि बिफांफोर गायोब्ला नुनायावबो साफा नुबाय बेनिखायनो जों अक्सिजेनबो मोनबाय थाबाय। उम लोगोसेनो जोङो। ओ ओ दसे सम बेरायहैब्ला जों बेहाय जनानै जोङो बरियासे जों बार जानो हायो आरो। दा बेफोरबायदिनो ओ लोगो। बिदिनो जों खायसे खायसेखौ नुनो मोनो जोंनि गामि गफाफोराव जे खायसे खायसे। राबार दंफांबो गायो। बे राबार दंफांआ जोंनो। ओ ओ रां होनायजों लोगोसे बा राबार होनायजों लोगोसे जोङो जोंनो अक्सिजेनबो होबाय थायो बियो। देरजासिम ओ। बे राबारखौ जोङो ओ। गोजां बोथोर समाव जोङो बांसिन मोननाय जायो। बेखौ फुङावनो दा राबार। जाय बागान खालामदों बेयो फुङावनो थांनानै ओ बे दंफांखौ हायो बे हानानै जा दंफांनिफ्राय आथा ओंखारगोन। बे आताखौ जमा खालामनानै बा मेसिनाव सेबो। बेननो बेखौ फोराननानै। नै ओ बाजाराव फानोब्ला गोबां रां मोनो आरो। बे दंफाङा जेथु। हाजाया बे दमफाङ ओ राबार होनानाय। लोगोसे जोंनो अक्सिजेनबो होबाय थायो। बिनि जागायाबो मोजां जानानै। थायो। ओ बिदि जों ओजों। बिफांखौ दानाबालानो जोङो दंफांनिफ्राय रांबो खालामनो आरजिनो हानाय अपसना बेनो आरो। थां जोङो राबाद। दंफां जेब्ला गायो बे राबारा जोंनो रांबो होबाय लोगोसेनो जोंनो अक्सिजेबो होबाय। बे अपसन होनायजों लोगोसे जोंनि बोसोराबो थान्दा जाबाय ओ जों मालाबा समाव बे दंफांसिम जिरायनाबो जोंङो थानो हाबाय
औ
सुबिदा जायो बे दंफां गायोब्ला जों बे खौ गायनांगौ सेया खायसे खायसे ओ दंफां दं जाय दंफांफोरखौ नो बुंनाय बायदि बेफोरखौ जों गायनानै जों जेब्ला फालांगि खालामो अ ब्ला जोबोर जों मुलाम्फा मोनो बेफोरबायदिनो जेरै चन्दन बिदिनो लाल सन्दन बगा सन्दन बायदि ना ओ उम दंफांफोर गायो बेदिनो मेगनि बायदिसिना दंफांफोरखौ गायो ब्ला हा जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जाय दंफांफोरनि माना जोबोर हाय बेफोरबायदि दंफांफोरखौ जों गायोब्ला जेब्लायबो माने मोजाङै जोंङो जिउ खुंलांनो हागोन आरो जों लोगोसे बे खौबो मिथिनांगोन जे दं फांखौ जोंङो ओ दानबाय थायोब्ला जोंनो बोथोरखौ जोंनो ओ गाज्रि खालामना लानाय जागोन लोगोसे आबहावाखौ जों गाज्रि खालामना लानाय जागोन जों जे बेखायनो जोंङो फांसे दंफांखौ गायोब्ला जोंङो दसथा दंफां गंरं गायगारनांगोन होननायबो मसे बाथ्रा दं जों फांसे दंफांखौ गायनो फांसे दंफांखौ जों दानफायनायाव जेबो लकसान जानाय नङा बेबायदिनो जोंङो दंफांखौ गायोब्ला जोंनि न' बां लुनो जोबोद हेफाजाब मोनो जों न' बां लुनो जोंनि दंफांखो नांगौ जाथारो बिदिनो न' बांल' नङा जोंङो जों न'फोराव फारनिसार बायदिसिना मुवाफोर बानायनोब्ला जों दंफांनिफ्राय जों बायदिसिना मुवाफोरखौ ओ बानायनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदिनो नोंथांङा गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोन नोंथांनोबो आंङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। ओ बिदिनो बे बाथ रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां बाथ बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय आं आरो आसा खालामदों आंनि आंनिफ्रायबो नोंथाङा एसेब्लाबो मिथि मोनबाय। अब्ला जोंहा समा जाबाय नों थां। जों अब्ला दोनथ'नोसै दे।